नोंथा
दंदां
जाहोनानै जाहैबाय बे नोंथांजों मोनसे आयदिया नोंथां सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथाङा फ्रि दंथयोबा नोंथांजों सावरायजागोन ना
औ हागोन नोंथां
आयदायानो जादों जोंना बर'फोरनि ना हमनाय एबा जोंना बर' सुबुं मा आइजों लानानै बा मा मा ना हमो बेनि स नोंथाङा एसे सावरायना होलाय
औ हागोनथ' बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जोङो बर'फोरा मा होनो हिन्जावफोरा जोङो जेखाइ जेखाइजों ना हमनायखौ नुनो मोनो आर ना नोंथां आरो बिदिनो बायदिसिना मा होनो सेन खखा बिदिजों जों ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि दिनाव मा मा होनो बर'फोरा बे ना हमनानै ना सारनानै फाननानैनो न'ख सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना खायसे खायसे न'खरा ना बिदिनो ना हम लुबैनानै ना फानथिंनानै न'खराव जाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे मा होनो आस्रा जेया मा होनो आसा जे आरो बे लाांनि बेफोरजों जोङो ना हमनानै जाबोनाय थ नुनो मोनदों आ आंथाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि ना हमो बिदिनो बर'फोरा
थसिफोर नागोन
औ औ हागोनमोनखां जेनेबा जोंना गोदोनिफ्रायनो जोङो बर' आइजोफोरखौ जोंना जेखाइ खबाइ लानानै ना हमनो थांनो एबा ना गुरनो थांनायखौ जोङो बांसिनैनो एबा जोबोरैनो जोङो नुनो मोनो आरोना
औ नंगौथ'
बेबायदिनो जोंना बर' आइजोफोराल' नङा जोंना हौवाफोराबो सेन खाखि हखा बायदि रोखोमनि आइजें लानानै एबा मुवा लानानै जोङो ना हमनो थांनाय एबा ना सारनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो जोंना हवा बाराबा बिलो दैमा बिफोर बायदि बियाव दखल खालामनानै एबा बान्दो थेनानै जोङो दंगलफोरखौ सारथेबनानै ना हमना लाबोनाय जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंना बिलोफोराव मेथ'खा बोखांनानैबो जोंना ना खुसिया बायदि रोखोमनि ना मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना जोंना बिदिनो बिलोनि ना होनोब्लाथ' जोंना बिदिनो खुसिया मोनो बिदिनो फिथिख्रि ना मावा ना आरो बिदिनो सेंना गोरि ना खल ना आरो जोंना मागुर ना बोरलि ना बिलोफोरावथ' बेफोरबायदि नाखौनो बांसिन सिनाय सिनाय मोननायखौ नुनो मोनो आरो ना। आ बेनि हनो गाय जोंना बिलो ना मोनो होनबा जोंना हाखर बा फुख्रिनिफ्राय दै बानायाव थांफानाय जोंना फख्रिनि नाफोर जेरै मिरगा कमलख पामफ्लेट बायदि रोखोमनि नाफोरखौबो जोङो बिलोआव मोननानै मोनो मोनो
औ नंगौ
गोदोनिफ्रायनो जेखाइ बा खबायाइ बेफोरखौ बेखौ जोंनाथ' बर' सुबुंफोरा न'आवनो हेबनानै बा न'नि गेदेरफोरा आबै आबौ मोना न'आवनो हेबनानै ना गुरना लायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर' हाबा जेखाइ खबायल' नङा जनिबा सान्द्रि दाला सान्देेंगा बायदि रोखोमनि जेखाइ बेफोरबायदिनो औवाजों हेबनाय
औ
जिनिसफोरखौ जोंनिया लानानै ना हमदांखौ जों नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो जोंनि बिदिल नङा हरावबो जेबा जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला जोङो हौवाफोरा ना दाननो थांनाय बा ना सुरनो थांनाय बेखौबो जोङो खोनाबोदों बा नुबोदों आरो। बेबायदिनो जोंना
औ
फोथारफोराव ना ना हाबना थानो थाखाय एसे दंग फिसा बा बिदिनो हाखर फिसा जावना दोननाय जायो आरो ना। जेब्ला दैबाना जायो अब्ला बेयाव ना हाबनानै थाथों होननानै जोंनिया बिदि हाखर फिसाखौ जोंनिया जावना दोननाय जायो। बेबायदिनो बेयाव जोंनिया गय दखा बा नारेंखल बिलाइ बा जिंसि बायदि जा गारना होनाय जायो जे बेयाव नाफोरा थानानै थाथो। बेफोरखौनो जानानै थाथों होननानै बेनिफ्राय ज बेयो जेब्ला दैबानाफोरा रानलाङो अब्ला जोंहा बेनिफ्राय जोंनिया सारनानै ओमफ्राय बेयाव ना हमनाजोंनो गोबां ना हमना लाबोना मोनजायो आरोना जोंना आरो ना होनना बुङोबा थ जोंना फुख्रिनि बा दैबानानि ना होनोबा जोंना बे फिथिख्रि ना बालाबोथिया ना थुरि ना नाथुर ना हांगार ना हासुम ग्रााना सेंनाा गोरि ना आरो बायदि बायदि रोखोमनि नाफोरखौबो जोङो मोननायखौ नुनो मोनो आरोना आरो जोंना मावा ना होनोब्ला बे जोंनिया मावानोनो जा फिथिख्रिनिानो जा बा बालाबोथियानो जा बेखौ जोंनिया बुरजा मोनोब्ला जोङो बेखौ सानदुंफ्राव फोराननानै जोङो थिना दोनना जानो हायो आरोना मोजाङै सानदङाव फोरानना दोननानै आरो बेनि अनगायैबो जों न ना फिसा होनोब्ला जोङो बेखौ सान्दुङाव मोजाङै फोरानना थास' बुग्ला जों एबा थास' गोसोमजों जोंनिया बेखौ देनानै नाफाम महरै जोङो बेखौ बाथोन एसे एसे होननानै ओंखाम गोजांफोरजों सनाया बेखौ खौ जानो हायो आरो ना बे नाफामा जोबोद खद मोनजायो आरो ना
औ
बिदिनो हबा नोंथां नाफामखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो नों गारि फोरमायनो हागोन नामा
मावनो हागोन नोंथां थिग नोंथाङा बुंनाय बदिनो जोङो नाखौ बिलो एबा दंग'फोरनिफ्राय हमनानै लाबोनांगौ जायोना बे दउ बे नाखौ जोङो सायनानै सायना लानानै जोङो फोराननांगौ जायो आरो नोंथां
अ औ
फोरोंखांनानै जेब्ला मा होनो नाया रानो आरो थास' अख्लाखौ जोङो हानानै लाबोनांगौ जायो लाबोखांनानै जोङो बेखौबो फोराननांगौ जायो आरोोना थास'बो फोरानखांनानै जोङो नाखौ देनानै लाबाय आरो थास'खौबो जोङो देनानै लाबाय लाखांनायनि उनाव बे खौ जोङो मोनसे आगजुआव हासुं हासुं नङाब्ला बे भयामफोराव जोङो नारस्रो नारस्रो सोनानै दोनो आर नांथाव अब्लानो बेखौ जोङो मास मोनसेबा मोननैनि उनाव मोजाङै जाजायो आरोना
औ
उ
औ औ खोनादों
उ अ
थिग बेबायदिनो जोंना बर' सुबुंफोरा गोदो फ्रायनो ना हमनायावथ' जोबोद आखा फाखाखा नालाय
औ
बेबायदिनो जोंना बर' माहारि बा बर' हिनजावफोरा मालाबाफोर न'खराव सोरबा गैथाराबा जेनेबा गोजा गोजाबा ओंख्रि गैयाबा ना गुरब्रब लाबना जोंना न'खराव संना होना जानाय हुदायाबो दोङो आरोना ना हमब्रबनानै सानजौफु समाव जेबो गैथाराबा हामब्रबना लाबोन जोंना मैथा जों ना थाइगिर जोंना बायदि गोखै मिथिंगानाय मोननाय जोंनाथ' गोखै होनबा जोबोद ज्रोमना बर'फोरा बिदि जोंना गोखैजों सान्दुं गोसायाव जोबोद जाना खद मोनजायो आरोना
औ बेबायदिनो जोंना न'आवनो बे बेफोरथ' मैथा गोखै थाइगिर जोंना बेफोर न'आवनो थाखायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना सरजना आरो बायदि रोखोमनि गोथां मैगंफोराबो थायो बेफोरजों जोंहा नाफोरखौ संना जाबोला जोबोद खद मोनजायो आरोना बिदिनो जोंना बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ना हमनाय बा बर' हौवाफोरा ना सारनाय बा ना हमनो थांनाय बा ना हमलायनाय होनबा जोबोद ज्रोम बा जोबोद गोरोंथार बेबायदि जिना बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो जोंना जे बा आस्रा जे बिदिनो जे सानाय जेजों बोनाय बा मुस्रिजों ना बोनाय हमनाय जोबोद आखा फाखा बा जोबोद गोरोंथार जों बिदिनो ना ना होनोब्ला थ' जोंना जोबोद बे गोथाव आरोना जानो थाखाय बेनिखायनो जोंना बिदि ना नागिरनाय बा ना गुरथेबना लाबोनाय बा ना सारना लाबोनाय बेफोरबायदियाव जों गोबां नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंना सें ना गोरै नाखौ जोङो मानै जों बाथोन देनानै जाब्ला गोजांजों जोबोद खट मोनजायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोथां बेबायदिनो गोथां ना होनोब्लाथ' जोंना गोथां गोथां जानानै बेफोरबादिनो फ्राय एवनानै जाना जोबोद खद मोनजायो बेबायदि जोंना नाफोरखौ गोबां रोखोमैबो जोंना संजायो जेरै जेरै जोंनिया बर'निनो खारदै खारै ओंख्रि जायखौ जोङो मिथिंगानि मोननाय गुथा कुत्रा बरगुन्दा थुनथुनि बिदिजों जोंनिया बेखौ खारदै खारै महरै संनाय जायोना बेयाव जोंनिया जुदि फुथांफोर एसे गारस्रावना मोननोबा बि जोबोद खद मोनजायो आरोना बेबायदिनो जोंनिया बेल' नङा जोंनिया सबायफोरावबो मालाबाफोर बेदरफोर गैया जायोब्ला बिना ना ग्रुबना लाबोनानै बेयावबो ना गोथांखौ एसे होसनना संबोला कट मोनजायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंना दालिफोरावबो ना गोथांखौ एसे गारफ्रावना हैयोबा बा ना बैथाखौ गारथारना होयोबा खद मोनजायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना बै नाफाम बानायना दोननायजों जोंना जेबो ओंख्रि नाङालासिनो दै नाफामजोंनो जोंना बाथोन हिसाबै एसे एसे ओंखामखौ लगायनानै जाजायो आरो ना आरो बेनि अनगायैबो जों नाफोरखौ मेनानै जेरैजोंयो हालदै बिलइयाव एबा थालिर बिलाइयाव जों नाखौ हालदै संख्रि बानलु बिदिनो जोंनिया मेनानै बेखौ खानानै अरखि गुदुङाव बेखौ जोंङो एसे जेनेबा खामनो होनानै बेयो जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ जोंङो सेफ्लेनानै जोंङो बिदिबो जाजायो आरोना बिदिनो बायदि रोखोमनि ना फोरखौ जोंङो बायदि बायदि ओंख्रिफोर जेनेबा ओंख्रि नंङा लासिनोबो जोंङो बानायना जाजायो बेबायदिनो हबा नोंथां जथ' समाबो जायाखै नंङा समाबो जाबाय होमबा नोंथांङा जोंनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां
औ दे होमब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय औ गोजोनथों